हेल नोंथां हेलौ औ नोंथां औ ओ बेलासिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
ओ नोंथां
औ ओ नोंथांनियाव आङो अमा फिसिनायनि बागै ओ रायलायनो थाखाय कल बो माने मादि जायो बेखौ सोंनो थाखाय नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना ओ अमा फिसिनायनि बागै मादि जायोमोन
औ हागोन नोंथां
औ
बिदिब्ला आङो नोंथां फिनायनि सोमोन्दै सुंदयै सावरायनो सानबाय ओ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोङो जोंनि सिगां आबै आबौनिफ्रायनो जोंनि बिमाफ्रा जोंनि ओ बिहजोफ्रा अमा फिसिनानै गावनि गथ गथायाइखौ फेदेरबोदों आरो नखर जौगाहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिनिफ्रायनो ओ गावनि नांगौ जानाय थाखा फैसा जोंनि अभाब खौ सुफुंनो थाखाय होनाय जादों अमा फिसिनाय होनोब्ला जोङो मिथिगौ जे जोङो हाथायाव जोङो थाङोब्ला जों अमा मासे जोङो बाय फिनो बा फिसिनो होननानै साननानै जोङो ओ थांखि लानानै जोङो अमा बायनो थाङो ओ जोङो सानना माबानि बागै आङो बेखौनो बुंनो सानो सानदों दे अमा बुन्दा होनब्ला जोङो मिथिगौ जेरै जानुवारि याव जोङो अमाखौ जोङो बायनाय जायो फिनो थाखाय जोङो जानुवारियाव अमाखौ बायनाय जायोब्ला ओ जानुवारि दाननिफ्राय लानानै जोङो बेखौहाय जिनै ओ दिडिसेम्बर दानसिम जोङो अमाखौ फिसिनानै जोङो फाननाय जायो बे अमाया आदार जाग- ब्ला जाग्रा जायोब्ला मोजां अमाब्ला बियो जानुवारिनिफ्राय लानानै डसेम्बरसिम फिसियोब्ला जोङो बेखौ थामजि थामजि बा रोजानि जोङो बेखौ फाननानै जोङो मुलाम्फा मोननो हायो। ओ- अमा बुन्दि होनोब्ला जोङो ओ मिथियो जे जोङो अमा बुन्दिखौहाय जोङो ओ जेब्ला जोङो मास मोननै जायो अब्ला जोङो बेखौ फाननाय जायो जोङो बेखौ बायनानै लाबो लाबोनानैहाय जोङो बेखौ बिमा खालामोब्ला ओ बियो जेब्ला मास मोनब्रै मोनबा जागोन अब्ला जोङो बेखौ बुन्दानो होनाय जायो। बुन्दनो होब्ला बियो ओ ब्रै बा दानसिम बियो गोरबोआव लानानै बियो जोंनो लागै फिसा आजायनानै होयो बेखौहाय जोङो
ओ अमाया जेब्ला फिसा आजायो अब्ला जोङो बेखौहाय जोङो अमा बिमा मासेया जोंनो ओ जिनै बा जिबा बा नैजि बेबायदि फिसाखौ जोंनो होनाय जायो आरो जोङो बे खौ जेब्ला ओ नै मास जानाय लोग गो लोगो जोङो बेखौ फाननानै जोङो रां खामायनो हायो। ओ बिनि बाग बागैबो जोङो ओ अमा फार्म जोङो नुनो मोनबोदों। दानि जुगावहाय अमाया बायदि रोखोमनि नि अमा जोङो नुयो जे हाग्रानि अमा
औ औ
फिसिनाय अमा अमा थावख्रि बा ओ केमसियार अमा जोङो बिदिखौ नुयो। सिगांनिसाय जोङो दायो अमा फिसिनायनि बेलायावबा जोङो गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होनबा दानि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो ओरैनो थायालासे बा अमा फार्म एरि खुलिना नै ओ जिउ खुंबोनायखौ बा ओ रां खामायनायखौ जोङो सहसैनो जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ थाङाबो बिनि फारसे जे मिथियो आंनो फोरमायना नानै होनो हागोन
जेनेबा ओ जोंनि खाथि खालायावथ' बिदिनो अमा फिसिखायो जों बर'फोराथ' गासैबो अमा फिसिनानैनो आगोलनिफ्रायनो सोलिबोखानाय
नोंगौ
बिदिनो जिउ खुंबोखानाय आगोलनिफ्रायनो। दा बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो। ओ बिदिनो मान सिफोरा बिदिनो न'खरखौबो सालायो। ओ औ बिदिनो जेनेबा मा होनो अमाखौथ' आगोलो आगोलनि दिनाव आरो गोदो गोदाय मानसिफोरा जेनेबा गुबुन हारिफोरा जेनेबा गाज्रि होननानै बुङोमोन। दा जेनेबा ओ बिदिनो मैलायै थायो ए रखम होनोमोन। दा माने दा ओ गुबुन हारिफोराबो बेखौ ओ फिसि नो हमनाय जालांबाय। मानो होनबा ओ अ मानिया माबायदि मुलाम्फा होयो बेखौ गासैबो हमनो मिथिनाय जाबाय दानिया। आगोलनि बायदि नंला। दा आरो अमा फिसिनाय लोगो लोगोनो गोबां बिदिनो मानो होनबा ओ फेदेरनानै जेथिया नांगौ टाइम जायो ओ बेखौ जेनेबा नांगौ नांगौ समाव नांगौ समाव बेखौ फाननानै रां आरजिनो हायो। आरो बिदिनो ओ अमाखौ जेसेनो हायो एसेबां गोबाव लाखिनो हाबाथ' बेसेबांनो फेदेरनो हायो जे सां जाहोनाय जाहोनायो बिदिनो अमायाबोथ' आरो गोबां जातनि थायो नालाय ओ खायसेया देरो खायसेया देरि थायो दा खायसे देरनाया मुलाम्फा होयो खायसे देरो आरो मुलाम्फा जाया बे जाहोबायल' थानाय जायो बे खौ जायबा मुलाम्फा होआ बेखौ जेसेबां एसेबां थाब फाननाया मोजां आरो आंनि थाखाय आंनि बादिब्ला औ औ जायबो बिदिनो जायखौ जायो मुलाम्फा दं बेखौ गोबाव लाखिदो लाखिनानै उनाव जेथिया नोंथाङा सानगोन जेनेबा फाननो टाइम जाबाय फाननो सम फैबाय होनबाना फानदो बिदिनो आरो
औ औ नंगौ
नोंथाङा आरो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा बेनि बागै
नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो गासिबो नंगौआनो गासिबो सैथोआनो ओ अमा देरनाय देरैनि बेलायावहाय आं बेखौनो सुंदै सावरायलांनो सानबाय अमाया ओ देरनाय आरो देरि थायो नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो खायफा देरो खायफा देरा खायफा जादानो गोदोरखाबो थायो
औ थायो
औ ओ अमा देरनायखौबो जोङो ओरैबायदि जोङो जानायनि बेलायावहाबो जोङो देरनाय देरिखौ जों बुंनो हायो आंनि मिथिनायावहाय आंनि जि बुजिनाय आंनि जि मिथिनायावहाय आङो बुंनोसै अमाखौहाय जोङो नोंगौ जोङो फिसियो उन्दै समाव जेब्ला जोङो बाजारनिफ्राय गोरलै लाबोयो गोरलैयै लाबोब्ला जोङो बेखौहाय जोङो एंखुर होनानै जोङो फिसिनाय जायो एंखुरजों गुन्दै इसे होनानै जोङो फिसिनाय जायो जोङो बेखौहाय ओ उन्दै समावहाय गोरलै समावहाय जोङो थास' होयोब्ला जोंनि अमाफ्रा जिेबायदि देरनांगौ जों बिदिखौ देरनो हानाय नुवा आरो ना बेखौ सरलब लब जानाय जोङो नुयो ओ जेब्ला अमाया देरलांगोन ओ इसे थास होजानाय जागोन अब्ला जोङो बेनो लागै ओ जेरै जों बाजाराव हा ना ना गोरान होननानै जोङो बुङो ना गोरानि जोबखान्दा गुन्द्रि जोङो बेखौहाय जोङो होनाय जायो बेजों लोगोसेहाय जोङो सापर्ट होननानै बुङो जों बेखौ होयो सापर्ट होयो आरो जि पानि सुखुरा होननानै जोङो बेखौ बुङो मिथियो जों बे बेखौ जोङो होयो ब्ला आरो जि आथिया थालिर गोमोन बेजों लोगोसे थासु स' आरो पानिलावखौ जोङो मिथियो जे पानिलावा गोबां अमा देरहोनो हायो होननानैहाय नंगौ देरनाया देरो आंबो मोनफेरबाय लाफेरबाय ओ बेफोरखौ होयोब्ला जोङो जे साननानै जे टारगेट लानानै थांखि लानानै जोङो फिसिनाय जोङो बिनि मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हायो
औ नोंथां दाथ' गोबाङानो बिदि नुनो मोन औ दा जेनेबा जोङो बिदिनो गोबां नुबोबाय खाथि खालायावनो ओ फिसिनायखौ इभेन आरो जोंहानि न'खरावनो फिसियोमोन जेनेबा बिदिनो औ आरो बिदिनो जोथोनैबो लाखिनो गोनां जायो मानो होमबा ओ औ जागाफोर जागायावबो बिराद गाज्रि जायो नालाय बिनि खि जिहेथु बिनि ओ खि हासुदै बेयो गोबां गाज्रि खालामो आरो माने निजिनि जिथु न'नि थासारि बेखौबो गोबां गाज्रि खालामो जरै मोनामनाय बेफोरखौ एसे साब सिखोनै खालामनो नांगौ आरो गोबां बिदिनो खाथि खालाफोरावबो फार्म दं बिदिनो फिसियो गोबां गोबां फिसियो ओ जोंनि न' खाथि सेरफोरावनो बिदिनो दंलाबायो जेनेबा ओ ओ जि बा बाजि बा जौसेता गाहाम फिसिनाय बिदि गाहाम फिसियो माने माबाखौ ओ अमाखौ दा बिदिनो गो गो गोबां ओ गोबां जादबो दं आंबो बांद्राय मिथिया जेनेबा बेखौ मा हेमसियार ना मा मा होनोमोनथाय बिदिबो मोनसे नाम दं बेथ बिदिनो एक कुइन्टल गाहाम जायो आरो माने। से कुइन्टल गाहाम जायो औ बेफोर अमाया देरो आरो बिदिनो बेफोरबायदिखौ फाननो हायोबा गोबां मुलाम्फा मोनो आरो। दा जेनेबा जौसे किल ग्राम जानाय बिदि अमाया मो बेयो आरो गोबां मुलाम्फा जायो। औ बिदिनो गोबां मानसिफोरानो फिसियो फिसिनानै बे ओमबा जायगाखौ गाज्रिबो खालामो आरो औ बिदिनो औ बे जा फार्मफोर फिसियो मानसिफोरा फिसिनांगौ जेनेबा ओ जेनेबा खिन्थु गाय जायगायाबो एसे गाज्रि जायो आरो बेनि जाहोनावनो।
औ
दा आथ नोंथांजों ओ नोंथाङाबो बिदिनो ओ आगोलफोर मोनबोखां खाबाय जेनेबा अमायाव फिसिनानै बा मादि जायो नोंथाङाबो जेनेबा एसे बाहाय बांला मिथिबाय औ दा जों आंबो जेनेबा नआव बिदिनो फिसियो नालाय बेखौ मिथियो एसे एनला दा जेनेबा गोबां मिथिनो लागा खोथा दंबयो बिदिनो उनफोराव आरो नों थांजों मालाबाफोर रायलायनो खाबु मोनोबा आरो बिदिनो रायलायबाव गोन औ नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय। औ दे नोंथां गोजोनथों नोंथां होमबा।
गोजोन्थों